औ औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ नोंथां
नै नोंथां आंथ' नै एसे लामायाव जिरायना दं दाना ओ गरमबो जादोंना जोंनि फोरा दानिया अखाबो हायाखै
बेनि थाखाय एसे गरम मोनो माने आङो ओ फेननि बारहावाखौबो लानो बानानै एसे बायजोआव ओंखारबोदों माने सियार लाना जिरायनानै दं बायजोआव नोंथाङा दा मा खालामबाय दं
आंबो नै मोनानि जानायखौ जानानै ओरैनो बायजोआवहाय दंलाबायायो नोंथां
औ औ नोंथां मोजांनि खोथा नोंथां मानो होनबा फेननि बारहावा जानाया जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय बारा बांद्राय मोजां नङा माने ओ एसे नेचारेल बारहावा जानाया जों देनि थाखाय जोबोर मोजां नङा होमबा नोंथां औ औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां आं नोंनियाव माखासे खोथाफोर मिथिनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां नोंथाङा मानि बागै मिथिनो लुबैदों
आङो मिथिनो लुबैदों गा माने सुबुं अनजिमाया थांनानै थानो थाखाय मा मा मा खामानिफोरखौ मावनानै जानो हायो आरोना नोंथां मा मा खामानिफोरखौ मावनानै जानो हायो
औ नोंथाङा जेनेबा नोंथाङा ओ सोहोर ओनसोलनि खौ होनदोंना मे ओनसोलनिखौ बुंदों दा जेनेबा मोननैनिखौबो औ हागोन हागोन नोंथां हागोन होमबा बिदिब्ला आङो बुंनोसै नामा नोंथां औ औ थां जेनेबा जोङो ओ जोंनि जिउआव ओ थांना थानो थाखाय मा मा खामानिखौ मावनो हायो नङा होमबा नोंथां मा मा खालामनानै जों सोलिनायो बे नोंथांनिया सोंलुआ औ नोंथां औ जेनेबा जोङो आं बुंनोसै जोंनि जेनेबा गामि ओनसोलनिखौ आं बुंग्रोनोसै गामि ओनसोलाव जोङो बिदिनो ओ थांना थानो थाखाय ओ जोङो एसे ओ मा होनो ओ जेनेबा नोंथाङा जुदि हा ओ हाफोर दं जेनेबा हा बुरजा फुजाफोर दं न'खरफोराव जेराव ओ ओ गायनो फुनो हानाय नोंथांनियाव दुलहा दंबा बिदिनो नोंथाङा एसे ओ मा होनो बिदिनो ओ मैगं थाइगं गायनानैबो सोलिनो हायो नङा होमबा नोंथां। जेनेबा नोंथांनियाव जोगोनार थाहैबाय पानिलाव थाहैबाय बिदिनो
औ
मा होनो ओ जिंखा बायदिसिना बेफोरबायदि
औ
केरेला जायखौ जोङो बुङो नोंथांमोननि जा मा होनना बुङो आं बेखौ मिथिला जोंनि बर' रावबोथ' गोबां गोबां जायगायाव बेलेग बेलेग बुङो नङा होमबा नोंथां फिथाइफोरखौ औ दङ नोंथां बिदिनो जोंना आलादा आलादा बुंनाय जायो दा बिदिनो दागा क्रेल बेफोरखौ जोङो माबानो हायो पटल सटल बायदिसिना बेफोरखौ जों गायनानै सोलायनो हायो जों गामि ओनसोलाव बेखौनो जोङो बेफोरबायदि जामुंफोरखौ जोङो जाग्रा जेनेबा जोङो मैगं थाइगंखौ जों फाननानै सोलिनो हायो नङा नोंथां दा बिदिनो नोंथांनावबो जुदि हा फोर दंब हा हा बांफोरा जुदि गोबां दंबाथाय गय बिफां फोर गायनो हायो जेरै आजिखालिथ' मान सि सुबुंफोरा गय बिफांखौ मोजां मोनसे बिजनेसनि लाइनजों लाना थांबाय गासैबो औ। गासैबो बोसोराव दुइ लाख तिन लाख बा पास लाख गाहिनि बा दस लाख गाहामनि खायसेान सुबुंफोरा बिजनेस खालामग्रा दं। दा बिदिनो गोबां मानसियानो बिदिनो सोलिना दं बोसोरफ्रोमबो बिदिनो मोनो होननानै। दा बिनि अनगायैबो ओ नों बिथाङा आरो जिब जुनारबो फिसिबावनो हायो जेरै अमा दाव बोरमा मोसौ बायदिसिना बेफोरबायदिखौ फिसिनानै नोंथाङाबो जिउखौ आलो गोजोनै खुंनो हायो नङा होमब्ला नोंथां दा बिदिनो आङो बुंनो म मोसौ फिसिबा मोसौ फिनाया आो जारसि मोसौखौनो जेनेबा नोंथाङा मासेबा मानै लाबाय जेनेबा आगोलावथ' एसे रांखौ गारनो गोनां जाखायो नङा होमबा नोंथांमोन मायबा मोनसे बिजनेस स्टार्ट खालामनायनि सिगांनो नोंथाङा माबा मोनसे मोननो लुबैनायनि सिगां माबा मोनसे गारखानो नांगोन नङा नोंथां औ बिथाङा जुदि मोसौ जारसि बायनानै लानो हायोब्ला बेयावथ' गोबां रां दङो दानियाथ' गोबां रां थाङो मोसौ जारसि मासे बायनायाव जेनेबा बेखौ जुदि बायना लानो हायोब्लाबो नोंथाङा जोबोर रां आरजिनो हायो आरो मानो होनबा न'आवनो नोंथाङा गाइखेर फाननो हायो मानो होनबा जारसि मोसौआ सानसेयाव दस बार' लिटार खालाय गाइखेरखौ होयो आरो नोंथां नङा होमबा औ दा बिदिनो नोंथाङा पनिर सनिर बानायनो हायो बा गाइखेर दाखेर बानायनो हायो बेखौ गेव सेव बानायनानै बेखौनो आरामसे। फाननो हायो आरो नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा जेनेबा बा अमा मासे अमा फिसिबाय माथाम माब्रैसो नोंथाङा जेनेबा रां खरसा खालामनानै फिसिग्रोबाय दा बेखौनो फेदेरनानै जाहोनांबाय गुन्दै जाहोनांबाय बिदिनो अफ्रि सफ्रि जाहोनांबाय आरो बायदिसिना जामुंफोर दं जायखौ जोङो अमाया जायो बेफोरखौ होनो गोनां जाबाय जायो। बेफोरखौ होनानै जेथिया स्नि स्नि दाइन माससो जायो अब्ला नोंथाङा बेखौ फाननानै गोबां रां आरजिनोबो हायो। दा जेनेबा दाउफोर फिसिबाय दाउफोर फिसिनानै दाउफोर खौनो नोंथाङा मास मोनब्रै मोनबाख्लायो फिसिनानै गेदेर खालामनानै बेखौनो ओ फेदेरनानै नोंथाङा बेखौबो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो दा जेनेबा बेफोर खौ बोरमा बोरमाफोरखौबो नोंथाङा फिसिनानै जुदि बोरमा फान्थाखौ खासि खालामनानै नोंथाङा गिदिर खालामनो हायोबा आरामसे नैजि रोजा खौ नोंथाङा आरजिनो हायो नङा होमबा मासे मासे बोरमायाव औ औ नोंथां। जेन'बा बिदिनो मानसिफोरा बिदिनो सोलिना दं आरो। नङा मोनथां दा सोहोर ओनसोलावथ'। गोबां बुंनो थाङोब्ला मानसिफोरा बिजनेस खालामनानै दं बिदिनो गावसोर। जब मावो दा सहोर ओनसोलनि आलादा जायफोर साख्रि बाख्रि मावो। सोहोर ओनसोलाव जोङो बेफोरबायदि गामियारि बेफोरबायदि खामानिखौ सोहोराव जोङो मावनो हाया मानो होनबा? जाया जायगा नांगौ बेफोरखौ मावनो थाखाय दा जायगा गैयिनि थाखाय। सोरनि मानसिफोरा मावानो हाया सोरनि मानसिफोरा बिदिनो दखान बायदिसिना। ओ बिदि बिजनेस जायखिजाया मावनानै सोलिना थायो आरो नङा होमब्ला नोंथां? दा आंनो नोंथाङा। बो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जे गामियारि ओनसोल आरो सोहोरनि सुबुंफोरा माबायदि। जिउखौ खुंनो हायो नोंथाङा बा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथाङा जिखिनिुखौ बुजि मोनो आरोना नोंथां। औ नोंथां दे नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ बिदिब्ला आङो जागायनोसै नोंथां।
औ नोंथां औ।
आङो फार्स्टआवनो सिगाङावनो ओ सहरनि जिउ माने राहा माने थांनानै थायो बिसोरो मा मा खामानि सोनानै थायो बेखौहाय आङो फोरमायना होगोन नों थाङो ओ जोङो नुनो मोनो गामि ओन सोहोरनि मानसिफोरा बांसिनै ओ मा होनो दखान होनानै जानो हायो आरोना नोंथां बांसिन स्कपा बांसिन लामाया ओ सहरावहाय जोङो दखानखौ बांसिन होनाय जा नुनो मोनो आरो आरोोना मानो होनोब्ला बेवहाय गोबां रोखोमनि ओ गोबां सुबुंफोर थानायलाय
औ
बेयावनो जानायफ्रा बारा गानग्रा ओ जोमग्रा बायनायफोरा बारा। ओ थाग्रा थानायनि रुम भाहाराफ्रा बारा बेफोरनि थाखाय। जे जोङो बांसिन मानसि ओ सहरनि मानसिफोरखौ। ओ दखान होनायखौ नुनो मोनो आरो ना जोङो जेरै नायदो खानाय सिननाय नाफिट दखान आरो ना बेवहाय जोङो खानाय सिननानै जेब्लायबो स खायाव गैयाब्लाबो जोङो दस जनसोखौ सिननो मोनोब्लाबो। पन्सास थाखा खुरियै जोङो फास्स' थाखा खामायहैनो हायो आरो।
औ औ हायो हायो नोंथां।
औ जोंङनि खानायफोराथ' जोंहा ओ से दानावनो लावफिनो बेथ' जोंहा जोबनो थाङा। बेखौ जोङोनो सिननो औ बेयो थाबाय थागोन आरो ना नेचारेल बेयो लावबाय थाखागोन ओ बेयो जोबनो थाङा थांङि बिजनेस आरो ना नोंथां आरो नायदो बेराफारसेथिं नायदोलाय गारि मेकानिक गारियाव गारिफोराथ' जोंहा ओ साबखमावनो सालायजागोन ओ थ्रि दान थाम दान आरोना नोंथां बेयावनो जोङो ओ माखासे बुस्थुफोरखौ सोलायफिननांगौ गोनां थि जायो मबिल सोनांगौ जायो आरो बेबायदिनो गोद रोखोमनि स्केनफोर होनांगौ जायो।
औ नोंथां नगौ।
ओ बेफोरबायदिनो बेटारि डाउन जायो बेफोर बेफोरखौ सोलायनांगौ जायो बेफोरखौबो जोङो ओ होनानै जानो हायो आरो ना मोजाङैनो खामायनानै जानो हायो आरो। नोंथां आरो बेराफारसेथिं नायदोलाय जोंहा ओ मा होनो ओ न' भारा होनानै जानाय जोङो गिदिर गिदिर न'फोर लुनानै ओ सुबुं अनजिमा गोबां जानायलाय बेयावहाय गोबां रोखोमनि हा बायनानै लानो हाया नांगौ बदि दामा बारा नांगौनि बारा हानि दामफ्रा बिनि थाखायनो जोङो ओ सुबुं सहरावहाय रुम भारा थानांगौ जायो। गैयाब्लाबो से दानावनो जोङो पास हाजार खरि तिन हाजार खरि बेफोरबायदि मोनसे रुम हगारनो हायोब्ला होनो हायोब्ला मोनबाय थागोन आरो ना।
औ मोनबाय थायो औ नंगौ नोंथाङा नंगौ
अ नांगौ आरो बेबायदिनो जोङो गामियावहाय दखान होनाय माने साव जाग्रा मुवा बेसाद बेफोर सावनानै होनाय
औ औ
बेफोरावबो जोङो खमावनो मोनसे फ्लेगआवनो चावमिन एबा मम'फोर हैयोब्ला
औ औ
मोनसे प्लंकआवनो जोङो दा पन्सास थाखा खरि बेयावबो जोङो गैयाबा थब्लाबो खामायनो हायो सानसेयाव
नैजि ब्रैजि रां औ स औ औ सानसेयाव औ सानसेयाव औ औ हायो हायो नंगौ नोंथां। औ से रोजा जिबा जौ बिदि बाब मोनो आरो औ नोंथां नंगौ दे नंगौ नोंथां
आरो गामियावहाय आं बुंनो सानलायबाय गामियावहाय जोंहा गोबां हा थानायलाय नोंथां जोङो फुख्रिफोर जावनानै लानो हायोब्ला बिराद मोजां आरोना नों फुख्रि होनोब्ला जोङो ना फिसिग्रा जो गोबां रोखोमनि ना दोन फुसि ना दोन गोबां रोखोमनि ना दोननो हायो आरोोना नोंथां फुख्रियावहाय बेफोरखौ जोङो गोबां रोखोमनि मा होनो दानाफोर सयाबिनफोर गुन्दै एबा
नानो औ औ
औ आदारफोर होदो बेयो गैयाब्लाबो सात मास आत मासजोंनो बियो दैथायेगोन आरोोना नोंथां बेखौबो जोङो फाननानै गामिनि मानसि फ्रा जान मा होनो फानहरनो हायो आरो ना फिसिनानै नोंथां। बेबो मोनसे बिजनेस टाइप आरोना नों नोंथाङा आङो आरोबाव औ औ नंगौ नोंथां आरो नोंथाङा आङो दिनानै होन हावगोन नामा नों
औ हागोन नोंथां हागोन नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जेनेबा फुख्रि जावनानै ना फिसिनो हायो औ नंगौ जेनेबा बेफोर थ' गोबां मोजां बिजनेस नोंथाङा आंनोथ' बुंना होबाय आं बेखौ गोजोनदों। मानो होनबा बेबो मोनसे जोबोर मोजां बिजनेस मानो होनबा आरो मानसिफोराथ' जामुंफोरखौ जाखायोना बेदर खौ जों जाखायो खम जाखाया गासैबो बेफोरो खमाया बेखौ थ' सानफ्रोमबो जाग्रा सुबुंफोर दङ औ औ दङ नोंथां। जेनब बेखौ जानानैनो सोलिना थायो नङा मोनथां दा बेफोरो बिजनेसा औ नांगौ बेनिखायनो जोबोर मोजां आरो माने बेफोरो बिजनेसा दा बिदि खालामनांगौ आरो। थ' जोबोर मोजां गामि ओनसोलफोरावनो बांसिन फख्रि जावनानै बिदिनो मानसि फोराव गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। सुबुंफोराथ' जानायखौ औ जानायखौथ' खमायखाया नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
दा अमा बेदर दाउ बेदर बायदिसिनाखौथ' सुबुंफोरा जाखायोआनो बेफोरखौ गासैबो माने जायालासिनो थाखाया सुबुङा सप्तासेयाव खबसेबाबो जाखायो नङा होनबा मा नोंथां?
जायो जायो नंगौ नंगौ नोंथां नांगौ
दा बिदिनो गोबां रां आरजिनायनि बेफोरबायदि मानसिफोरा सोलिना दं आरो औ खाबु दं नोंथां औ दा गामि ओनसोल आरो सोहोर ओनसोल सेल' माने नोंथाङा मा होनो बिजनेसखौ रोंनोल' नांगौ नङा होमा नोंथां? मा खालामनांगौ औ नोंथां औ आदसा नोंथां जोंना थ' समाबो सफैबाय ना मा होनो नोंथां दा नोंथांजों रायलायनानै आं गोबां बाथ्रा खोथा मिथिबाय नोंथाङाबो आंनो औ। आंनिखौसो माबायदि मोनखो नोंथाङा?
नोंथांनि फोरमायनायखौ आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों। दाङि साफायै थख' थख'यै आङो मोजाङै गावनि रोंनायखौ आङो दिन्थिफुंबाय बिजिरनानै होबाय गोरलैयैनो बुजिनो हानाय गियानफोरखौ सोनानै होबाय आङो बिराद गोजोन्नाय मोन्दों आरोना नोंथां नोंथांनिफाय बेफोरबायदि खोथाखौ मिथिनानै
औ नोंथां दे बिदिबब्लााना नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आसा खालाम नोंथांजों आरो उन फाव रायलायबावनो मोनगोन होननानै नोंथां।
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां औ।